नोंथाङा खोनादों ना? अ नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ आं नोंथांसिम जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां आंबो नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथाङा दायो मा खालामो?
आंङो दायो जिरायनानै दं नोंथां आरो नोंथाङा?
नोंथां आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ बिदिब्ला नोंथाङा औ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला आङो नोंथांनो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों आं औ जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि बागै माबोरैहाय सङो बा माबोरै बानायो नोंथांजों आं एसे सावरायलायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङानो बुंग्रोदों नामा बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला मा मा मिथियो? आरो बेफोरखौ माबोरै सङो बा बानायनाय जायो नोंथाङा औ एसेब्लाबो फोरमायना होनो हागोन ना आंनो?
औ हागोन नोंथां
औ दिनै बुंनायसाय नोंथां
औ नोंथां ओ जोंहा दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंहा नोंथां अनलाजों दाउ साबु साम' सबाय नाफाम मैद्रु नारजि अमा बायदिया फैयो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ नोंथां ओ जोंहा बिदिब्ला आङो इसोर बिफोरनि बागै एसे एसे फोरमायनोसै नोंथां बेफोरखौ माबोरै संनाय जायो?
औ औ
ओ जोङो अनलाजों दाउ सङो सङो होननानै बुङोब ब्ला नोंथां जोंनो गिबियावनो अन गुन्दैनि गोनांथि जानानै फैयो।
औ नंगौ नोंथां
अन गुन्दैखौ अन गुन्दैखौ जों अन गुन्दैखौ बानायनो थाखा थाखाय जोङो गिबियावनो माइरंखौ नांगौ जखानि ओ मोनसे आइजेंआव लानानै जों बेखौ सोमनानै दोननाय जायो नोंथां।
औ नंगौ
ओ औ आरो बेखौ जोङो सोमना दोननायनि उनावहाय जोङो मोनसे आइजेंआवहाय बेखौ बोखांना लानानै
औ औ
उलार एबा दिंखियावहाय देनानै लानाय जायो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ नोंथां बेखौ जोङो देना लानायनि उनावहाय जोङो ओ दाउनिबो गोनांथि जायो नालाय नोंथां जोङो दाउखौबो बेफोरबायदिनो गोदानानै लाबोब्ला लायो न'निखौनो गोदानानै लायो एबा जोङो गलाफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ जोङो आरो बेखौ संनो थाखाय जोङो गिबि बियावनो अर जरायनानै सारायखौ जानना लानानै बेयाव बेहाय जोङो गिबियावनो बेदरखौ एवफ्र थाव होनानै बेखौ फ्रामनानै लाग्रोनांगौ।
औ नंगौ नोंथां थारैनो
बिनि उनावहाय जोङो बेखौ मोनसे आइजेंआव बोखांनानै लानांगौ। आरो बेखौ जोङो गुबुन मोनसे आरोबाव बेखौ जोङो गुबुन मोनसे सारायावहाय
औ
एबा संग्रा आइजेङावहाय जोङो बेखौ बि बै आइजेंआव जोङो दै होनानै जोङो दैखौ ग्लब ग्लब गोदौजासे दोननांगौ नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ
आरो बै दैया जोबोर गोदौोब्ला जोङो अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि सारना नानै होनाय जायो जाहाथे बियो खेनसे लागैनो होआ होयोब्ला जाहाथे बियो ओ खेनसे लागैनो होयोब्ला बियो अन गुन्दैखौ गथ खायो होननानै जोङो मोनथियो बेनिखायनो जोङो बेखौ फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो आरो सारनानै होनायजों लोगोसे जोङो बेखौ गारबाजों एरबाय थानाय जायो नों थां‌ औ आरो जोङो बेखौ अन गुन्दै होखांनायनि उनावहाय जोङो खारैखौ होनानै लानाय जायो नोंथां।
औ औ
ओ खारै होनो थाखाय जोंनो खारैनि गोनांथि जायो खारैखौ बानायनो थाख थाखाय जोङो आइथिया थालिरनि बिफांनि गोनांथि जायो आइथा थालिरनि बिफांखौ जोङो थु थुख्रा थुख्रा दानस'ना लानानै बेखौ फिसा फिसा थुख्रायाव बानायनानै जोङो बेखौ फोराननाय जायो नोंथां। बिखौ मोजाङै रानजासिम स्नि सान एबा
औ
स्नि सान एबा द' दाइन सानसिम जोङो फोराननानै मोजाङै रानजासिम फोराननाय जायो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
फोर बिखौ फोराननायनि उनावहाय जोङो बियो रानब्लाथाय जोङो बेखौ खावनानै बिनि फाय ओंखारनाय गुन्दैखौनो जोङो ओ मोजाङै सालिना लानानै बिनि गुन्दैखौ जोङो ओ दै होनानै खारैखौ बो हरनाय जायो नोंथां।
उम उम नंगौ
बै खारैखौ जोङो बै अनलायाव होनानैहाय जोङो उनावहाय बे दाउखौ अनलायाव गार-गारसनना होनानै बे बिदिनो नांगौ गौ जानाय मस्लाफोरखौ होनानै जोङो अनला खारैखौ संनाय जायो नोंथां।
नोंगौ नोंगौ
औ आरो सबायजों साम' होननानै बुङोब्ला जोङो सबायजों साम' संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो साम'नि गोनांथि जानानै फैयो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां जोंनो साम'खौ साम'खौ जोङो दैमा एबा फुख्रिफोरनिफ्राय खन्नानै गिबियावनो लानांगौ जायो खन्नानै लानांगौ जायो।
औ नंगौ
एबा जों गला एबा बाजारनिफ्रायबो बायनानै लाबोनो हायो नोंथां। बेखौ लाबोनायनि बेखौ लाबोननि उनावहाय जोङो मोजाङै सुनानै बेखौ दैयावहाय सो सोमनानै दोननाय जायो जाहाथे बियो साम'आ जानाय हा फोरा ओंखारनानै थायो बिनि उनावहाय जोङो बिखौ साम'नि साम'नि खिथुखौ आरो साम'आव थानाय आवगायनि बाख्लाखौ बोखारनानै लानाय जायो नोंथां।
औ औ नंगौ नों थांथारैनो।
खौ मोजाङै हुनानै जोङो सो सबबायखौहाय बि बैफोर अनला अनला बायदिनो एखे रोखोमै जोङो सारायावहाय गोदौजासिम दोननां
औ औ औ।
ओ खायसेया बेयाव सागंबो सानाय जायो बा खायसेया बेखौ ओरैनो
औ।
ओ गोबां गोदौहोनानै बिब्दिनो रुइहोयो बा खायसेया सा गं होनाय जायो बेहाय नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां थारैनो नोंगौ नोंगौ।
बिनि उनावहाय एवफ्रामनानै लानाय साम'खौहाय बेहाय होनानै खारै होनानै नांगौ जानाय मस्लाफोरखौ होनानै बिदिनो जोङो सामु'जों सबायाइजों संनो हायो नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ नोंथां ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा ओ
बेफोरनि अनगायै गुबुन गुबुन धोरोङारि ओंख्रैखौ माबोरै औ नंगौ नोंथां ओ। बिब्दिनो जोंहा ओ नारजि अमाबो दङ' आरो बेजों लोगोसे जोंहा नाफाम ओ जोङो नाफामखौहाय औ नाफामखौहाय जों माबोरै बानायनानै बा संनानै जायो होननानै बुङोब्ला जों नाफामखौ बानायनो थाखाय जों गिबियावनो ना गोराननि गोनांथि जानानै फैयो नङा होमबा नों थां ओ जोङो बे औ ना गोरानखौ जोङो दैसाफोरावबो गुरनानै लाबोयो आरो खायसे खायसेया फुख्रिफोरावबो सारनानै लाबोयो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा ओ बाजार एबा औ गलाफोरावबो बायनानै गोबां रोखोमनि बायदिसिना ना लानानै फैयो। बेखौ जोङो गिबियावनो फोरानग्रोनानै औ फोरानग्रोनानै लानाय जायो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ औ ओ जेब्ला रानगोन अब्ला जों बेखौ उवाल एबा दिंखियाव जोङो देग्लिनानै लाग्राय जायो आरो बे जों लोगोसे ओ औ आं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थास' गोसोमनि थारा जा-जायखौ बे नाफामाव हो-होफानानै - ओ नाफाम बानायनायाव सोनानै दोनोब्ला जानायाव गोथावसिन जायो होननानै मिथिनो मोनो बेनि थाखायनो जोङो ओ औ थास' गोसोमनि थाराखौबो जोङो ओ हास'नानै देग्लिनानै बेवहाय ओ गलायनानै जोङो होनानै दोनाय जायो आरो बै ना औ ना गोरान गुन्दै आरो थास'नि देग्लिनाय जे गुन्दै बेखौ जोङो ओ सोनानै दोननो थाखाय गिबियावनो औवा औवानि मोनसे हासुं बे हासुङावहाय जोङो ओ नारसो नारसो सोनानै दोननानै ओ बेफोरबायदिनो गुबुन मोनसे आइजें औ आइजें होथेनानै एबा प्लास्टिक होथेनानै जोङो खाथेनानै गोबाव समसिम दोनाय दोननाय जायो ओ बिब्दिनो जोङो जेसे औ जेसांनो गोबाव समसिम दोननानै जायो एसांनो गोथाव जा गो गोथावसिन जायो होननानै आं मिथिनो मोन्दों आरोना नोंथां ओ बि औ। बिब्दिनो जोङो बेखौ खायसे खायसे रोसिबो जायो आरो खायसे खायसेया बैफोरबादिनो ओ बाथोनबो जानाय जों नुनो मोनो नोंथां। आरो बेजों लोगोसे जोङो औ नारजि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जों नार्जि खौ औ संनो थाखाय गिबियावनो नार्जि बिलाइनि गोनांथि जानानै फैयो। जायखौ जोङो फाथो बिफांनि औ फाथो बिफांनिफ्रायसो मोननाय जायो। बै फाथोआ जेब्ला औ देरगोन अब्ला जों बै फाथोखौ हासननानै लाबोयो आरो खायसे खायसे बिलाइखौ खानानै लाबोयो ओ बेखौहाय जोङो सानदुं औ सान्दुंङाव सानथाम सानब्रैसोनि थाखाय जोङो फोराननानै दोननाय जायो जेब्ला बै बिलाइया गो औ राननानै गोरान जागोन अब्ला जों बेखौ ओ ना नारजि नारजि होननाय जायो बेखौहाय जोङो ओ सं औ संनो थाखाय गिबियावनो बेखौ मोनसे आइजेङाव दैयाव सोमनानै
सोमनानै
दोननाय जायो
दोननाय जायो
ओ दो दैयाव सोमनानै दोननानै जोङो बैफोरनि थाराखौ मोजाङै बासिनानै लाग्रोनाय जायो आरो जेब्ला बासिखांगोन अब्ला जों बेखौ बेफोरदिनो दैयाव सा-सारायाव बा खान्थायाव दैयाव होनानै ओ गोबाव समसिम ग्लब ग्लब गोदौ होग गोन ओ बेनि उनावहाय जोङो खारैखौ नांगौ जखानि लुनानै होगोन आरो बेजों लोगोसे बेवहाय बायदिसिना रोखोमनि मस्ला मस्लि होयोबाबो होजायो बे बेफोरखौ जों गोबां जखानि होनानै लाग्रोनो जायो आरोना नोंथां
औ थारैनो नोंथां
बेजों लोगोसे बै खारैनि बिलाइ माबा नारजिनि बिलाइया ओ
औ
गेबलेनायनि थाखाय जोङो सागं सानानै होयो आरोना नोंथां आरो जोङो औ बेवहाय जों ओ जायखौ अमा बेदर होनदोंमोन बेखौ जोङो होफानो थाखाय जों गिबियावनो बेदरखौबो लानानै फैखांनायनि उनाव जोङो औ बेखौ मोजाङै एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो एवफ्रामनानै लाखांनानै जोङो बै नारजिया जेब्ला औ नार्जिया जेब्ला गोदौफुबाय थागोन अब्ला जों बेदरखौ होसननानै ओ दसे समनि थाखाय गोबाव समसिम गोदौ ग्लब ग्लब गोदौ होनानै जोङो संख्रिफोरखौबो होनानै उनावह दसे गोबाव समनि उनावनो जोङो ओ उम मोनो आरोना नोंथां बिब्दिनो जोङो ओ बेखौ अमानि अनगायैबो जोङो औ खायसे खायसेया दाउफोरजोंबो जायो आरो खायसे खायसे बिदिनो ब्रयलार बेदर फोरजोंबो जायो जों बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि संनानै जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ बिबदिनो जोंनि ओनसोलाव नाफामखौबो बानायो आरो बिब्दिनो नारजि ओंख्रिफोरखौबो बार संनानै जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबायमोन उम औ नोंथांजों आं सावरायनो मोननानै खायसे खायसे मिन्थियै बाथ्राफोरखौ नोंथाङा आंनो बुंनानै फोरमायनानै आंखौ मिथिनायनि थाखाय ओ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय औ औ थारैनो नोंथाङा आंनो स दसे सम होननानै आंनो माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबानो थाबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो ओ रोजा रोजा साबायखर थाबाय नों थांजों रायज्लायनो मोननानै आंबो जोबोर गोजोननाय मोन्दों
औ नोंथां थारैनो औ दे बिदिब्ला नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथां
औ